हेलौ
औ
ओ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबायबाय नोंथांनिसिमबो।
औ औ
मा खालामदों नोंथां औ
जों रायलायनाय गोनां जे दं
उम
गोबां सावरायनो गोनां साननो गोनां आरो बिनि बागै सांग्रां जानो गोनां आरो दानि जेबो
औ
गरम बोथोर जाबाय गायनाय फुनायनि
औ औ
दायो जिबायदि बोथोरखौ गरम बे बे गरमा बोसोरे बोसोरे बारायलांगासिनो दङ आरो
औ
सिगाङाव जेसांखिनि गरममोन देग्लाय बेनिस्राय आरो गरम। आरो बिनिख्रुइ बां गरमसिन फैगोन बोसोरावबो जानो हागौ बुंनो हाया।
उ
दिनै जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो मिथियो। इउरपा मोनसे थान्दा हादोर होननानै
औ
उम जेराव दायो गोबां गरमदों मानसि थैनायखौ जोङो मिथिना मोन्दों।
औ नंगौ नंगौ
जेराव बिथांमोना थान्दा जागा नाथाय दायो गरमनि थाखाय एसि बायनो नागिरबाबो मोनाखै बेबायदिखौ जों मिथिना मोनदों। बेफोर बायदि गरमदों माने सैनांदों आरो मानसिफोरा
उम
औ दा बे कारन गरमनि जि कारनफोर नोंथाङा माखौ होनना सानो
बेयो बोसोरै बोसोरै बारायलांनायनि जि खारन
आ बे थुंहाव बा बिदुंनि जि साननि बिदुङा दुंहोलांनायनि गाहाय जाहोनखो आंनि बायदिब्ला आरो
उम
सुबुं अनजिमा बांनायखौ आं होननानै सानो सेथियावहा
मानो होनोब्ला जोंहा सुबुं अनजिमानि जोनोमनि जोनोम जानायनि हार बा बिबाङा सानफा एफा बांलां गासिनो दङ। नाथाय सुबुं अनजिमानि जि थैनायनि अनजिमाया जोंहा बिगियान मुगाया दा जौगानाय नालाय थैनायनि अनजिमाया खम जालांदों जायनि जायाखै जोंनियाव जोनोम जानाय नि अनजिमाया बांबाय दा बांनायनि थाखाय सुबुं सानखोआ जोंनि जायगायाव गोबां जाबाय जोंनि हादोराव दा जायनि थाखाय जोंनो सानसेबाबो जोनोम जानायनिफ्रायथ मानसिया देरो लावो नङा होमबा बिब्दिनो न' बांनि गोनांथि जायो न' बां लुनो थाखाय हानि गोनांथि जायो दा न' बां लुनानै थानो थाखाय जिउखौ थांना थानो थाखाय जोंनो गोबां हानि गोनांथि जानायलाय न' न' लुनो जोङो बेनिखायनो बिफां लाइफांखौ गोबां दानफायनायखौ नुनो मोनो
आ
जायनि थाखाय जोङो गोबां बिफां लाइफां दोनफायनायनि थाखाय जोंनि आबहावायावहा गोहोम खख्लैदों जायनि थाखाय जोंहा हाफोरा निजोम गैलिया जायनि थाखाय बिदुं जोंहा बांबुंदों बांलांनो हमदोंसै अखा हामनायनि बिबाङा खमायदों बेखौ आं गाहाय जाहोन होननानै आं सानो आरो सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जि बिफां लाइफां दाननाय बेखौ गाहाय जाहोन नैथियाव आं बेखौ सानो सुबुं अनजिमाया बांनायनि थाखाय जोंनो थांना थानायावहा गोनां जानाय गोबां मुवा बेसादफोरखौ जोंनो नांगौ गारि मथर हान्थामेला दा हान्था मेलाफोरखौ बानायनो थाखाय जोंनि थाखाय लामानि गोनां जायो बेयावबो जोंहा बिफां लाइफां दानफायनानै फायनाय गोनां जानायनि थाखाय बेखौबो आं सानो जायनि थाखाय बिफां लाइफांनि अनजिमा खमायनायनि थाखाय अखाया खम जालांदों नैथियाव सानो जोंनो मुवा बेसादनि गोनां जानायखाय जोंनो दारिमिन कारखानानि गोनांथि जादों जायनि थाखाय जोंहा दारिमिन कारखाना बानायनायाव गोबां बेनिफ्राय ओंखारनाय कार्बन डाइ अक्साइडफोरनि गेजेरजों जोंनि बारहावाया गुबुंले जादों जायनि थाखाय बिदुङा बांलांदों थामथियाव सानो जोंहा सोहोल नोगोर बा सोहोरफोरा लुखांजानाय गिदिर गिदिर नोगोर गिदिर गिदिर सोहोरफोरखौ लुफांजानायखौ आं बेबदिनो सानो आरो जायनि थाखाय जोंहा बे नोगोर सोहोरफोराव हा ब। लुखांनो थाखाय बिफां लाइफां दानफायनाय गोदोर गिदिर न' बां लुनाय गुवार जाग्रा आव आवग्रिनाय बेफोर गासैनि बे थाखाय आं बेखौ सानो आरो आथिखालाव हा बिदुं दुंनायनि गाहाय जाहोनखौ बोसोरफा एफा बांलांनायनि गाहाय जाहोनखौ आं बेखौ सानो आरो नोंथांनि बायदिब्ला माखौ सानो
बेनो आंनाबो बेनो बे बिफां लाइफां दाननाय मानसि मानसि बारायनायनि थाखाय मानसिया जोनोम जानाया हारा बांलांदों आरो बेबायदिनो न' न'खराव मानसिफोर बारा जानाय टाइम आलादा जानानै न' बां बिहनो थाखाय बिफां लाइफां दाननाय
ओम
लोगोसे मा होनना बुं बेखौ हाजोफोर बिफां लाइफां दाननाय
औ नंगौ
गिबि गरमा बांद्राय जादों आरो बे गरम बांद्राय जानायखायनो गोबां मानसिया फोरा सैनो हायै जादों जिउ गोमादों बे गरमजों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो उम
औ
गावनि मुलाम्फानि थाखाय गावनि
उम
थाखाय जोङो कमप्रमाइस खालामदों मिथिंगादों जोङो बुंनो थाङोबा मिथिंगाजों मानसिजों सेल्फ डिपेन्डेन्ट जोङो बेजों सोनार लायो आरो गावनि मुलाम्फानि थाखाय बांसिन बे मिथिंगाखौ बेखिनिया जादों आरो दायो गरम बांनायनि जाहोनफोर। नांगौ समाव अखा मोनै फोर जादों बेनि थाखायनो बे फोर गरमा बांद्रायदों आरो गरम बांनानै मानसिफोरा गाव मोसं नांदों
औ
दुखु मोन मोनदों खस्थ' जानांदों बेफोरजों जादों आरो
उम
औ बायदि